थाललि मुरजिना भाय हेल' अ हेल' नोंथां
अ नोंथां मा खालामदों?
दं नोंथां दानि बावसो खोथिया फुखांना फैनानै जिरायनानै दं।
अ नोंथांमोनथिं माइ गायनाय सोलिगासिनो दं होमबा?
औ नोंथां सोलिगासिनो दोङो। बाय बाय दंबावो थारमाने गोथौआव दंलै नोंथा जावायनाय फुगासिनो दङ
गायजोबनाय जायाखै होनबा
औ नोंथां जाथवखायनो गोथौ गायनो थाखाय जावाय होनदोंमोन ना नोंथां बेखौ फुगासिनो दं आरोना।
बिनिफ्राय नोंथांमोनथिंलाय अखा हादोंना ना सानदुं दुंदों?
नोंथां जोंनिथिं सान्दुं दुंगासिनो दङ दा बर्थमान नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनिथिं बिदिनो दहाय फुङाव सान्दुं रुंदोंमोन दा एसे अखा खोबनाय बायदि जादों।
ओ ओ जोंनिथिंलाय गायनाय फुनायालाय दासान्दि सोलिगासिनो दं बिनिफ्रा आइ जों हानिया जोबथ'बाय आरो नोंथां
अ ओरैनो बेसांसो दङ' नोंस नोंथां
जोंहा ओरैनो पास सय बिगासो दंमोन नोंथां नोंथां लाङानियालाय
जानायाबो बिदिनो साराय आठ बिगा दं खोमा नोंथां
गायखां जोबनो जायाखै होनबा?
जाथ'याखैनो गोद बोरिनिया गायखांबाय दा गोथौनिया दोङो आरो। जावायनाय खोथिया फुगासिनो दङ' नोंथां दासान्दि।
औ ओ नोंसोरनिथिं ओमबा जावायनाय खोथिया गायो दुबलिफोराव
औ औ नोंथां लिसि खोथिया तारमाने दै गोथौ ओ गब'योलै बेनिखाय जावायनो गोनां जायो जोंनिथिं गोथौ हायाव।
दा नोंथांमोननिथिं जेरै ओ ट्रेक्टरदों हालेवनानै डाइरेक गायनाय जायोना ट्रेक्टरदो हालेवनानै मोखौदो हाल एवनानै गायफिनो बे रखमखौ इसे फोरमायनाहो नोंथां
दाथ' बुंनांमाथ' मोसौखौथ' नुला होनबाबो मा गैला दा ना ओनबा नोंथां थप टेक्टरदोनो ओ जेनेबा हालहेवनाय माइ हानाय मारोन नानाय सब मिस सिनदोनो जाजोबबाय दा। आनि मोसौस मोसौआथ' गैथ'लानो दा बुंनाङोबा गामियाव दं सो सोरहाबा सोरहाबा बांसिनानो गैयाओन गैयाना आरो नोंथां। नोंसोर मोनथिं मादो एरैनो टेक्टरदो एवो ना मोसौदो हेवो।
ओ मा माइ दं। बोयजोंबो होनो हागोन नामा नोंथांङा हेलौ